हेल्ल' नोंथां।
औ नोंथां।
औ ओ नोंथाङा दासान्दि ओ मा खालामबाय?
औ नोंथां आं दासान्दि ओरैनो जिरायनानै दङ।
औ नोंथाङा आंनो दसे सम होनो हागोन नामा नोंथां?
औ हागोन नोंथां।
औ ओ नोंथांनाव आङो कल हरनायनि जाहोना जादों ओ नोंथाङा आंनो ओ नोंथाङा आंनो ओ दैबाना बा ओ अखा हानानै माबायदि ओ जोंनि थासारिया माबायदि ओ जायो नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां। ओ जोंनाथ' दैबाना होनना बुङोब्ला बे दैबानाया जोबोर गिख्रंथाव। मानो होनना बुंङो ब्ला दैबानाया जोंहा खनसे दैबाना जायोब्लाथाय गासैबो ओ गासै खौबो सेवहांगार खालामनानै गालाङो जेरै गिदिर दैबाना जायोबा आरो। बिदिनो दैबानाया जोंहा दैज्लां बोथोराव बांसिनै जायो। मानो होनना बुङोब्ला दैज्लां बोथोराव अखा हानायनि बिबाङा बाङो। जायनि जाहोनाव दैया बांद्राय जानानै दैमाफोरनि दैया उसिफावनानै खाथि खालानि ओनसोलफोरखौ बुखारलाङो बा लोमहोयो आरो। बिदिनो बुंनो थाङोब्लाथ' जोंहा जेरै ओ दैबानाजों ओ न'खर न'फोरा बुंफबबोबा न'खरफोराव आलाय सिलाय जायो मानो होनना बुङोब्ला गंसे न'खराव जुदि दैबाना जायोब्ला बिसोरो थानो जानो बा लोंनो हाया जायो मानो होनना बुङोब्ला न'आ बुंजोबोबा थ' जोंहा बे न'आव थानायनि जेबो राहायानो गैया जायो ओ बिदिनो दैबानाजों ओ रैखा मोननो थाखाय बिसोरो बबेबा मोनसे गोजौ जायगायाव थाहैनांगौ जायो।
बिदिनो बे दै बानाया बे न'खौ ओ सिलिंखार खालामनानै गालाङो आरो। बिदिनो बुंनो थाङोब्ला थ' गोबां नुयो जों मबाइलफोराव बा निउस चेनेलफोराव। बिदिनो दैमा खाथि खाथिफोराव थानाय गामि ओनसोलफोरा ओ जेब्ला ओ अखा हानाय बिबाङा बाङो बा दैबानाफोरा दैफोरा दैमाफोराव बुंफ'बो जायनि जाहोनाव बे खाथि खाथि खाला ओनसोलाव थानाय खाथि खाला दैमानि खाथि खाला थानाय ओनसोलफोरा दैजों बुखार जायो आरो बिसोरो सिलिंखार जालाङो। मानो होनना बुङोब्ला दैया थ' जोबोर धार जायो बा गोबां बिबांनि दै फैयोब्लाथ' बुखारलांजोबो आलाय सिलाय खालामना गलाङो बिदिनो खा थि खालानि दैमा जिंफोराव लुनाय न' बां दखान गासैखौबो बिसोरो बुखालांख्रुब्ला लांजोबो आरो बिदिनो दैबानाया बबेबा जायगाखौ खुरख्लानानै गोथौ खालामना गलाङो। बा बबेबा न'खौ बिदिनो खुखार-खुरखारनानै ओ बुफाय लाङो बिदि दिनो दैमाया गोथौ ग्रं ग्रं जालाङो आरो दैमा फारफोरा गुगालांनानै बेनि दैमानि अनजिमाया गोदोरनिसाय गोदोरसिन जानो हमो आरो ओ बिदिनो गोबां आलाय सिलाय जानाय बा ओ न' गैयि जानाय बिदिनो न' बुखार लांजानाय ओ सोरहाबा गावनि ओ न'खरनि सुबुं गोमालांजानाय बेफोरखौ जों बे दै बानायाव ओ जानायखौ नुनो मोनो आरो बिदिनो बुंनो थाङोब्लाथ' जोंनि ओनसोलाव बेबायाददि दैबाना जानाया एसे खम मानो होनना बुङोब्ला जोंनि ओनसोला बोरि ओनसोल। बेनिखायनो जोंनि ओनसोलाव एसेबां दैबाना जानायखौ नुनो मोना आरो गोदो नुयोमोन नाथाय आथिखालनि मुगायाव ओ गैथ'ला अब्लाबो जों टि भि सेनेलफोराव नुनो मोनो जे ओ इसे अखा हाब्लानो गुहाटि नोगोर माबायदि। ओ बायदि नोगोर बेफोरखौ बुंनाय बा बुखार जानाय दैबाना जानाय बेफोरखौ जों नुनो मोनो आरो बिदिनो बिसोरो ओ एबा दैबाना जानानै फोथारफोराव गायनाय माइफोराबो थैलाङो फोथारफोरा दैजों बुंफबना थानायनि जाहोनाव माइ माइ रो ओ माइआ रज' खानाय बा माइआ थांखानाय माइफोरखौ बिसोरो बुफाय बुसि खालामनानै गालाङो आरो बिदिनो ओ बेबादि दैबाना जानायखौ ओ सोरखारफोराबो एसे मदद खालामो मानो होनना बुङोब्ला ओ बे दैबाना जानाय ओनसोलनि रायजो राजाफोराथ' बे दै थानाय न'आव थ' थानो हाया जायो बिसोरो बबेब बा ओ स्कुल बा बबेबा गोजौ जायगा गामिनि फरायसालि स्कुलफोराव बिसोरो थाहै थहैयो आरो दै बानाया जोबागौ मानि बे स्कुलफोराव थाहैथ'नायखौ जों नुनो मोनो। नुनो मोनो माने जोंनो नुयो आरो बिदिनो बे बेफोर स्कुलफोराव ओ ज' जाना थाहैयो। थाहैनायजों लोगोसे ओ सोरखाराबो जानाय लोंनाय थानायनि इसे राहा बा खाबु होयो। नङाबाथ' जोंहा थांना थानायनि राहायानो गैया जाखागोन। बिसोर जोंनो सहाय खालामाबाथाय बिदिनो सोरखाराबो ओ मदद खालामनायखौ जों नुनो मोनो आरो बेजों लोगोसे थिखालाव ओ एसेबांबो दैबाना जानायखौ जों नुनो मोनला खालि बे बुलुंबुथुर जिंफोराव थानाय ओनसोल लफोर बा बुलुं बुथुर बा ओ खाथि खालायाव थानाय नो-नोगोरफोराव बेदि दैबाना जानायखौ जों नुनो मोनो एसेबां सिलिंखार जानायख खौ जों नुनो मोनला आरो मानो होनना बुङोब्लाथ' आथिखालनि मुगाया ओ जौगानाय गासैबो बिथिङावनो नोजोर होयो सोरखारा जेरैहाय दैमा जिं जिंफोराव गोजौ गोजौ माथावरि खोनाय बिदिनो अन्थाइजों ओ बिदिनो अन्थाइ बाला लानानै ओ बेबायदि वाल होनाय बेफोरखौ जों नुनो मोनसै आरो आथिखालनि मुगायाव बैफोर ओ माथावरि खोनायफोरनि अनगायै ओ जोंहा दैबाना जानायखौ एसे खम जानायखौ जों नुनो मोनदों आरो बिदिनो ओ नोंथाङाबो दैबाना जानायनि सोमोन्दै माबाफोर बुंनो सानदोंब्ला बुंजागोन नोंथां।
नोंथांङा बुंनायब्ला बादिनो ओ दै बाना होनोब्ला जोंहा दैबाना जायोब्ला ओ गोबां ओ खहा जानायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां। आ दैबाना होनोब्ला जोंङो जेब्ला ओ अखा अखा हायो अब्ला जोंङो दैबानाखौ जानाय नुयो आरो नोंथां बिदिनो जोंङो ओ दैज्लां बोथोराव ओ गोबांसिन अखा हायो होननानै मिथिनो मोनो आरो।
मोनो आरो नोंथां औ नंगौ।
बिदिनो आरोबाव ओ अखा हानानै जेब्ला ओ दै दैफोरा बुंङो अब्ला ओ जोंनि हाखर हाला बा दै दंग'फोरनि ओ दैफोरा जमा जानानैबा ओ गोबां अखा हानायनि जाहोनाव ओ लोमनानै ओ जोंनि बा हाखर फुख्रिफोरनि नाफोरखौ गोबां ओ ओ दैजों बोहै खारनानै लांनायखौ बा थांनायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां।
ओ बिदिनो आरोबाव ओ दै बानाया‌ ओ बेफोरबायदि ओ जेरैहाय जोंहा जोंनि थाग्रा न'फोरनि न'फोरखौ बा जिब जुनार दोननाय गलिफोरखौबो ओ बुखारनानै लांनायखौ जोंङो नुनो मोनदों आरो नोंथां।
बिदिनो ओ दैबाना जानानै ओ जेब्ला बेफोरबादिनो न' बां बा जिब जुनारफोरनि थाग्रा जायगाफोरखौ बुखारलांनायनि जाहोनाव ओ जिब जुनारफोरनि आरो मानसिफोरनि थानो थाखाय गोबां ओ खहा जाब जायो आरो नोंथां। ओ बिदिनो ओ बेफोरबायदि बुखारनानै लांङोब्ला ओ गोबां ओ खस्थ' जायो आरो नोंथां जा जेरैहाय जोंहा ओ बेफोरबायदि बुखारलांङोब्ला जों ओ थानो जानो थाखाय ओ गोबां खस्थ' जायो आरो नोंथां। बिदिनो ओ बिदिनो जोंङो ओ बेफोरबायदि दै लोमनायनि जाहोनाव जोंङो ओ गावबा गावनि न'खौ जोंङो ओ गारनानै गारनानै थांनो गोनां जायो आरो गुबुन दाबसे ओ बेफोरबादि लोमै जायगाव जोंङो थाहैनो गोनां जायो आरो नोंथां बिदिनो ओ नों थाङा दाबावैसो बुंलांबाय जेरैहाय जोंहा बेफोरबादिनो ओ थानाय थाग्रा न'फोराव जेरैहाय दैबाना जायोब्ला ओ जेरैहाय उसुबिदा जायो बेफोरबायदिखौ जोंनो ओ सरखारफोरा ओ एसे हेल्प खालामना होयो आरो नोंथां। ओ जाहाथे जोंङो जोंनि गासैबो सुबुंफोरानो बा गथ' गथाइ ओ बोराय बुरै गासैबो जोंङो ओ मोजांङै थानो हायो बा जानो लोंनायफोरखौ जोंङो ओ मोजाङै मोनजायो आरो नोंथां बिदिनो ओ बिद दिनो ओ जोङो ओ बे न' बां बुखारनायनि अनगायैबो जोङो ओ जेरैहाय जोंहा दा दैज्लां बोथ थोराव माइ आबाद मावनाय जायो ओ बे माइ आबाद मावनायावबोस ओ अखा हायोब्ला ओ गोबां ख'हा जायो आरो नोंथां। बिदिनो जेरैहाय जोंहा ओ जेब्ला माइ गायखाङो अब्ला बेनि उनावस ओ अखाया गोबां हायोब्ला बा अखाया बांसिन हायोब्ला ओ जोंनि माइ आबाद मावनायखौ ओ गोबां बुखारलाङो आरो नोंथां। ओ बिदिनो ओ दैबाना जानानै बुखारलांनायनि जाहोनाव ओ जोंना आ बे ओ माइ गायनायफोरा बा माइ आबादफोरा जोंना ओ थैलाङो आरो नोंथां। बिदिनो थैलांब्ला जोङो ओ गोबां खस्थ' खालामनानै ओ माइ आबाद मावनाया जोंहा ओ गोबां ख'हा जायो आरो नोंथां ओ बेनिखायनो ओ जोंनो दैबाना होनोब्ला जोंनि थाखाय जोबोर ओ गिख ख्रंथाव मोनसे ओ जाथाय होननानै जोङो ओ मिथिनाय बा सानना लानाय जायो आरो नोंथां ओ जों ओ नोंथाङा बुंनाय बादि दा बावैसो बुंलांबाय ओ आथिखालाव जोङो बेफोरबादि ओ दैबाना जानायखौ जोंनि खाथि खालायाव ओ नुनाय नुनाय बा नुनो मोननाय जाया नोंथां। ओ बिदिनो जोंहा गोबां ओ टाउनफोराव बा गुवाहाटि नोगोरफोराव बा बुरलुंबुथुर खाथियाव थानाय ओ गोबां जायगाफोरखौ जोङो बे ओ दैबानाजों बुखारनायखौ जोङो ओ नुनो मोननाय जायो आरो नोंथां ओ औ नोंथां ओ बिदिब्ला ओ जोंहा समाबो जाबाय ओ नोंथांजों आङो ओ दैबानानि ओ सोमोन्दै ओर सावरायनो मोननानै गोबां ओ मिथिबाय। ओ बिदिब्ला नोंथां ओ दिनैनि बे ओ सावरायमेलखौ आङो बेखिनियावनो दोनथ'नो सानबाय।
औ दोन्थ' जागोन।
औ नोंथां दे गोजोन्थों।